हेलौ औ खोनादों बुंनायसाय
ओ नोंथांआ दायो फ्रिआवनोखाना
ओं आं फ्रिआवनो दंथ'यो दासानदि ओं गरम बोथोरनि ओरैनो जिरायनानैहाय
आं बिदिब्ला नोंथां जोङो बिदिनो आथिखालनि गाननाय जोमनायनि बागैनो रायज्लायसै नामा जोंनि बर'फ्रा आथिखालाव माबायदि ओ गोदोनिफ्राय गानबोनानै आथिखालाव माबायदि सोलायफैखो बिनि सोमोन्दै एसे रायल्लायसै नामा नोंथां
औ माने हो जोंनि ओनसोलावहाय गाननाय जोम जोमनाय माबयदि सोलायबोदों नोंसोरनि ओनसावहाय गनाय माबायदि सो सोलायबोदों बेफोरनि सायाव नो सायाव सावरायनो आरो नोंथां ओ जुदि बे जुदि बे आयदानि सायाव सावरायोब्लाथ' जोबोद मोजां जागोन मानो होनब्ला हो आथिखालाव गोबां गोबां गाननाय जोमनायफोरानो ओ सोलाय बोजोबबाय नोंथांमोन ओ बिनि गेजेरावनो नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि सोलाय बुदों हो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनिफ्राय मिथिना मोनगोन बेबायदिनो आरो जोंनि जायगायाव माबादि सोलाय बो
ओ नोंगौ नोंथां
औ आंनिफ्राय मोनथिनानै लानो हागोन बेनिनो जों सानैनि गेजेराव सासे मिथियैखौ सासेआ मो
औ
सिनिफ्राय खाबु मोनगोन होननानै आं बे आयदानि सायाव सावरायब्ला मोजां जागोन होनना सानो आरो नोंथां नोंथांआनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबोरै सोलायदों गाननाय जोमनाय हो बिनि सोमोन्दै नोंथांआ सुंद'यै बुं ओ फोरमायना होलांग्रोदो नामा हेल' हेल' हेल' खोनादोंना नोंथांआ हेल' हेल' दाननांगौ नामा हेल'